मा हेलौ
औ नोंथां दाबा
ओ बिदिब्ला औ खोनादों
औ
नोंथाङा खोनाहैयाखै नामा?
दा आं नोंथां औ खोनादों खोनादों
औ बुंनायसाया दे नोंथाङा
औ नोंथाङा ओरैनो दङ ना
औ दङ
औ ओरैनो दङब्ला नोंथांजों आङो दनदिसे
औ
औ नोंथांजों आङो दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन
आङो मोनसे आयदानि सावरायनो सानदोंमोन ओ उफेरा आबाद मावनाय आलु गायनाय बा जायखिजाया जोंनि जानाय लोंनाय बिफोरबायदि मैगं थाइगंखौ जोङो माबायदि आबाद मावनाय जायो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नों ओ
औ बिदिब्ला आङो फोरमायलांनो सानदों औ जोङो आलुखौ गायनो थाखाय माने सिगांग्रो हालेवग्रोनाय जायो आरोखि जोङो मोसौजों नङाब्ला ट्रेक्टरजोंबा जोंओ हालोवनो हायो हालौ थांनानै जोङो माने बांद्राय सायख्लुम जायगाद्रायावबो बा बांद्राय हासार गोनांद्राय जायगाबा जानो नाङा आरोखि माने जखानि रोखोमनि जानांगोन आरो हाया बेखौ जोङो हाखौ खननै खनथाम हालवनानै फाय हाग्राफोरखौहायो थैजासिम हालेवनानै जोङो ओ गोलाव सिन बोनानै माने एसे गोथौ हाखौहाय खालामनानै नांगोल जोंहायो जोङो बोनानै बेयावहाय आलुखौ एसे नांगौ जासेबां गोजान गोजान एसे रोखनि नायनानै जोंओ आलुखौ गनाय ज आरोख बेनिफ्राय जोंओ खौ फबनाय जायो आरो बेनिफ्राय ओ जोङो नुनो मोनो स एबा सान सानथाम सानब्रै फोरजोंहाय आलुनि महरखौहाय ओंखारनाय नुयो आरोखि बिलाइ ओंखारनाय नुनो मोनो ओ जोङो आलुखौहायो ओ गोजां बोथोर समावहाय जोङो मोनहैनाय जायो आरोखि ओ बेनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै फाथो फाथोफोरखौबो औ
देब
जों औ लाफाखौबो जोङो बेबायदिनो फचखनानै लाफा होननानै बुङोब्लाथ जोंनो हासार नांगौआनो जायो नङा होनब्ला जोङो हासार गैयाबाथ लाइ लाफा बेफोर मैगंखौ जोङो दानि जुगाव मोननोनो थाङा नङा होनब्ला? खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनाबाय थां खोनाबाय दं आङो
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों। आं खोनाबाय दङ नोंथां।
औ औ जोङो हासार गैयाबाथ' जाया नङा होनब्ला दानि जुगावहाय मैगं थाइगङा जोङो लाफा लाइ गायनो थाखायब्ला जोड़ो हासार मोजाङै जोङो हासार होनांगोन आरो जोङो हाग्रा रज'योबा हाग्राफोरखौहाय जोङो फुनानै होनांगोन दांफा दांफा हाग्राफोरखौहाय सम लायै सम जोङो हाग्राफोरखौ दांबाय थानांगोन आरोखि। बेनिफ्राय जोङो दै लु सुनो हायोब्लाथ' मोजाङानो लाइआ लाइफोरावहायो लाफाफोरावहायो दै होनो हायोब्ला जोङो एसे नांगौ जसेबां दै होनो हायोब्ला मोजां जोङो बिजौ मोनजाबाय थायो बा बिनि बिलाइ फोरखौबो मोनजायो लाइनि बिजौ लाइ होननानै बुंङो अब्लाथ' जोङो लाइखौहाय बिजौबो मोनजायो बिलाइबो मोनजायो नङा होनब्ला ओ बेनिफ्राय जोङो गायनो फाथोखौहायो गायनोब्ला जोङो फाथोआवहायनो माने गोरलैसिन होननानै बुंनाय जायो। आरो गायनो थाखाय जोङो बेखौ ओरैनो जानला मोनला हालौनानै माने हाग्रा गैयै जसेबांसिम हालौवना होनानै जोङो ओरैनो फोलाबायनानै होबानो बियो रज'यो आरोखि बेवहाय हासार बांद्रायबाबो मोजां जानायखौसो नुनो मोनो आरोखि।
दा जोङो बे ओ जिहेथु जोङो माबा उखेरा आबाद आलु गायो बा लाइ लाफा फैयो बा राङालाव गायो बा खुमब्रा गायो। ना? दा बेफोरबायदि गायनानै
औ।
बेफोरजों बेफोरखौ फाननानै जोङो मुलाम्फा खालामनो हायोना हाया?
हायो बुंनो थाङोब्ला दानि जुगाव फ्रायानो बांसिनानो आबाद मावो ओ माबा मैगं थाइगंनि आबाद मावो बायदिसिना मा मा मैगं गासिबो मोननो थांजोबो दानि जुगाव नङा होनब्ला जोङो न'आवनो हा एस से थायोब्लाबो बेयावनो ओ न'आव जानो थाखाय माने न'आवनो गायनानै लानो हायो बायनांगौनि दर खार गैया आरोखि नोङो फाननो गोसोब्लाबो हा एसे एनै थानायसो थानायावहाय नोङो बेखौनो मोज जाङै नायनानै आबाद मावोबा बेयावनो मोजाङै रां खामायनो हायो आरोखि।
आदसा।
ओ जोङो जोगोनार आरो लाव होननानै बुङोब्लाथ' जोगोनार जोगोनारखौ जोङो हाफोरावबाबो मानला होनानै फिथाइखौ मोननो हायो नंङा होनब्ला ओ लाव फोरखौसो जोङो बैस सां बा जेंसि जेंला बेफोरबायदियाव मानला होनानै जोङो मोननो हायो आरोखि ना।
दा ओरैनो जोङो ओ जोगोनार होनना बुङोब्ला दा जोगोनारा जोङो हायावबो मानलाग्रा थायो बा बैसां जौसांआवबो मानला बासै नङा होमबा? दा जोङो ओ फाथो फाथो आबाद मावो दा बे फाथो आबाद निफ्राय जोङो मा मा मुलाम्फा मोननो हायो बा जोङो फाथो आबादनिफ्राय मा मा मुवा बेसाद जों दिहुननो हायो?
ओ जोङो फाथोनिफ्राय जोबोद मैगंबो मोनजाबोयो आरोखि ओंख्रिबो मोनजाबोयो ओ गोरलैनि फाय लानानै माने गोरान फोरानजासिम जोङो फाथोखौहाय जानो हायो आरोखि।
औ।
ओ फाथोखौहायो गोरलैनिफ्राय ओ बिजौखौ खेबस' खेबस' जानानै बेनिफ्राय ओ बे खौहाय एसे जौ माने राबाथाय राहोनानै फिफांखौहायो।
औ
राहोनानै जोङो बेखौ फुनानै ओ दैयावहाय सोमना दोननानै बेनिफ्राय जोङो दिरुं मोननाय जायो आरोखि फाथो जेखौ जों फाथो दिरुं बा औ औ बेफोरखौ मोननो हायो। आरो जोङो फाथोखौ फोराननानै ओ जेरै जोङो नारजि ओंख्रि होनो बेफोर खौबो जोङो मोनजानो हायो आरो खिना
दा नारजि ओंख्रिया मानि फाय फायो फाथोनिफ्रायनो जायो नङा होमबा ओ फाथोनिफ्रायनो जोङो ओ फाथो बिलाइखो जेब्ला जों फोराननानै दोनो अ अब्ला बेनो नारजि जायो आरो फाथो जिथु रानाय फाथोखौ दानफायनानै ओ जोङो ओ बिथ' थाल था माबा थाथो दंफांखौ जेब्ला दैयाव सोमनानै बिनि बिगुरखौ गुगा होनानै दिहुनोब्ला जों बेनिफ्राय फाथो दिरुं मोननाय जायो
औ
दा जोङो ओ बे फाथो आबादनिफ्राय जोङो गोबां मुलाम फा खालामनो हायो
औ औ
आ
नोंथाङा फंनैसो मान लाग ग्रा मैगंफोरनि बारै एसे फोरमायलांनो हागोन नामा? माबोरै गायो औ
दा मानलाग्रा मैगं होनना बुंबाथ' जोङो हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगंखौसो बुंनांगोन आरो जोङो लाव जोगोनाराथ' थाहैखाबाय मानलाग्रा हिसाबै दा जोङो आरो खायसे खायसे जोङो ओ मानलाग्रा हाग्रानिबो जोङो मैग बुं मोननो हायो दा जेरै हमना ला खिफिबेन्दों खिफिबेन्दों। जिथु हाग्रा मैगं दा बियो मानलाग्रा ओ बेयो जोंनि थाखा य जोबोद बेसेन गोनां मैगं होनना बुंनांगोन। बेखौ जायो ब्ला जोंनि उदैया देहानि थाखाय मोजां होनना बुंनाय जायो आरो।
औ।।
दा आरो फारसेथिं बुङोबा जोङो पानेलावखौबो जों रायखोनांगोन पानेलावबो मोनसे मान लाग्रा मैगंआव गोलियो। जोङो बेखो गोदो गोबां सुबुङानो मा खालामोमोन जेन न'नि सेराव गायनानै बे बेखौ खोरि बा जिगाबनि उखुम मुदायाव जोङो मा खालामनाय जायोमोन मानखो होनानै उखुम मुदायाव जोङो बे थाय होनोनाय जायोमोन। पानेलाव। बा खायसे खुमब्रा मानलाग्रा मैगं खुमब्रा जों बेफोरबायदि गोदो जोङो थोरि न' आरो जायखिजाया जिगाबनि नारानि न' बेफोरबायदि उखुमाव जोङो दैखोनानै फिथाइ थायहोनाय जायोमोन।
औ।
दा बेफोरबायदि जोङो गोबां गोदो जोङो बेखौ गायनानै बिनिफ्राय जोङो मैगंबो जाबोदोंमोन जाय मैगंखो जोङो देहानि थाखाय मोनसे सुसारनाय गोनां होननानै बुंनो हायो आरो दा नाथाय आथिखालावथ' गोबां मैगं थाइगं गायोब्ला गोबां रासायनारि हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो जाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोद ख हा गोनां।
औ। जोङो मानलाग्रा मैगं होननानै बुङोब्ला जोङो ओरै बुंनो थांबावो केरेल केरेला बेनिफ्राय मा होनो भल जिंखा बेफोरबायदिखौबो मोननो हायो आरोखि ना मा होनबावो मोफ्राय बेफोरबायदिखौ जोङो मोफ्रायाथ' जोंनि देहानि थाखायनो जोबोद मोजां गोनांथार मैगं नङा होनब्ला बेफोरबायदि मैगंखौबो जोङो मानलाग्रा मैगंआवहाय मोननाय जायो आरोखि ना।
ओ दाथ' जोंनिया रायलायनाया जोबोर मोजां जादोंमोन ओ समा जानानै फैबाय। ओ दा जोंनि सावरायनाय बेखिनियावनो दोनथनोसै। ओ दा दसे सम सावरायफानायनि थाखाय साबायखर थाबाय।
औ। गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।